हेलौ
औ
खोनादों ना नोंथां? अ नोंथांजों आङो जेनेबा इडुकेसननि बागै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन।
सावराय जागोन दे नों
औ
उम
जेनबा इडुकेसन स्कुल कलेजफोरावथ' जोंनिया प्राइभेट आरो सरकारि दङ नालाय नोंथांनि बागैबा जेनेबा प्राइभेट स्कुला साबसिन प्राइभेट स्कुल बा कलेजा साबसिन ना जेनेबा सरकारि कलेज स्कुला साबसिन?
जोंथ' जोंथ' प्राइभेटाव फरायनो मोनासै मोननायालाय सरकारियावनो फरायदो आगोलथ' आरो बारा न'खरफोरा दा थ' गोबाङानो
औ
नोंगौना
औ औ नंगौ
प्राइभेटआव होबाबो सरकारियाव होबाबो एखेयानो फोरोंनाय नोंनि गोसो मोजांबानो मोजां फोरोंबानो ओम आरो न खरफोराबो मोजाङै गाइड लानांगौ
औ
फरायनाय होनाय होयि न'खरनि सायाव गोलैयोना प्राइभेटआव होबाबो सरकारियाव होबाबो खायफाया गोसो होआबा प्राइभेटनियाबो हाया
ओं ओं
ओमफ्राय जोंथ' सरकारियाव फरायनानै बया होननो हाया प्राइभेटखौबो बया होननो हाया माने एखे सिस्टिमावनो दोङो माने
औ
फोरोंनाय दोलाय माने सरकारा फरायबाबो दानिया गथ'फोरखौ टिउसन ओरै होबा माने हायि नोङा हायिआनो खिन्थु खायफा न'खर दोङो आरो ना माने स्कुलावल' सोरोनारना थायो ओमफ्राय गथफोरा एख गोसो होआ गेलेनाय मानायानो बांसिन जायो इनि थाखायनो सोरबा सोरनि बांसिनानो रोंनाय नङा आरोना न'खरा जायफोरा न'खर गोसो होआ गुरुथ गैया माने न'खरफोराबो सोरबा सोरबि फरायनाय फरायै ओरै दोङो ना जायफोरा बाहायमान फरायनायफोर बाहाय बाहाय गुरुत' हो फरायिफोराथ' आरो गोसोखोनो होआ स्कुलखोल' थांबाय फैबाय इदि आरोना ओमफ्राय स्कुलफोरखो बाहाय मान मा सिखायो मा मायो
ओं
रोङाब्ला दखनोसै ओरै मलि सलि मोनो दख दानिया ओमफाय नोंथां मा होननो सानो ओमफाय जेनेबाथ' प्राइभेट स्कुलावथ' बयबो होयो दानिया
औ गासैबो होफ्रामजोबोआनो प्राइभेटआव
दानियाथ' सरकारि स्कुलाव
औ सरकारि स्कुलाव होयिनि था खायनो जेनबा ओ ओ
न'खराव हाजिरा खामला मावनाबाबो फिसाला फिसाजोखो होथारनाय ओरै नुनो मोनो दख' दानिया
औ औ प्राइभेटव होथारनाय इदि टाइपनि जानां आनिबा बिदिनो
माने बादा बादि ओरै मडेलनि इसे नुनो मोनो ओमफ्राय खायफा आरो हायाबा फिसफोर फैसा फै सा होनो हायाबा उनाव बोख्लांनायफोरबो नुनो मोनदों।
अ बोख्लायनाय औ औ
सरकारियाव होफिनदों ओरैबायदि नुनो मोनदों आरो ना
औ फार्स्ट फार्स्ट जेनेबा प्राइभेटाव होग्रोनानै उनावहाय हाया हाया जाबाथाय सरकाराव बोख्लाय नाय बेफोरखौ नुनो मोनदों
बे नोंसोरनि बोरै बोरै प्राइभेट स्कुल सरकारि स्कुल बेसेसै ओरै मा माया जों बेबादि
जोंनिखौथ' गासैबो माने प्राइभेट स्कुल कलेज इदियावनो लाङो माने गामियाव ओ सरकारि एल पि स्कुल दङ आरो ना बेहाय माने स्टुदेन्टफोरानो जोबोद खम माने होखायानो मानसिफोरा सरकारियाव प्राइभेटाव ओ प्राइभेटाव होबाबो जेनेबा सरकारियाव अ हाथारि गैथारिफोरासो होयो। दानि जुगाथ' आरो जेनेबा बादायलायनायसो जुग नालाय
उम न'खराव मोजाङै सिखायनाय न' खराव बायबा रोंनाय थाबा सरकारि स्कुलनि गथ'फोराबो रोंनाय जायो माने सिखायबालाय
औ
इदिनोसै दानिया सोरबा बांसिनानो मोजां जाथो रोंथौ होननानै प्राइभेट स्कुलाव होनो होयोना? बेबायदियानो नुयो माने खाय रोङो रोंनाया बाहाय बांलायालाय थेवबाबो माने प्राइभेट स्कुलाव बाहाय मोजाङै फोरोंनाय जायो फोरोंनायालाय
औ आरो जेनेबा प्राइभेट स्कुलाव औ प्राइभेट स्कुलाव फरायनायफोरखौ एसे माने सरकारि स्कुलसायसो बाय स्मार्ट सिन नुनो मोनो आरो ना
उम
ओमफ्राय स्मार्ट जानाय बिदि नुनो मोनो ओमफ्राय रोंनायाथ' जेनबा सरकारि स्कुलाव फरायबाबो रोंखायो नालाय गाव गावनि सायावसो इफोरो रोंनाया रोंखायो रोङिया रोंखाया
माने गावसोरनो देरनानै बुजिनो हाबा माने गावसोरनो बाहाय माने बेलेग बेलेग जाखायो
औ
जेरै आरो कलेजावबोथ' दानियाथ' कलेजाथ' सरकारि प्राइभेटआवथ' फरायनो हाखाया
औ
जेनेबा थाङै थुङै कलेजआथ' सरकारियानो जाहैखायो
औ
माने कलेजावथ' प्राइभेट फरायहोबाथ' बहुद फैसा खारो खारनाया खायफाफोरा फरायनो जानो हागौ खिन्थु बांसिनानो सरकारियाव फरायो आरोना कलेजफोराव थांनानै मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव
औ
ओम बिदि बायदि बांसिन आरो ना दानिया
औ
ओरैनो नोंथाङा मायाव डिग्रिफोर कलेजफोर फरायदोंमोन?
अह आंथ' ओरैनो जेनेबा जोंनि बरमा कलेजाव फरायदोंमोन आङो ओमफ्राय स्कुलाथ' जेनेबा जोंनियाबो सरकारिसो ओ ओम
एवलादो होनबा नोंथाङा ना बर्मायाव
औ बेयावनो लादों औ
ओम ओरै नोंथाङा मा मा इन्टारभिउ होनो मोजां मोनो साख्रि बाख्रिनि फिथोराव
अह आंथ' दा बर्थमान जेबो होथ'वाखै।
मा खालामगासिनो मायाफोर मावावदो नामा?
ओ जेबो मावथ'वाखै। नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा?
आंबो मावाखै मावनाया ओरैनो इन्टारभिउफोर आंङो माखैबा माखैबा बानायनानै दोनदोंमोन ओरैनो मोननैसो दा जाथ'वाखैनो माथो ओमफाय दा बि टि सि नि फरेस्ट गार्डनि जागासिनोमोन। नोंथाङा एप्लाइ बानायगोन ना बानायाखै?
अ आं बानायदोंमोन नोंथां। ओमफ्राय आरो एसे उसुबिदानि थाखाय थांनाय जायासै।
ओ आं बानायदों आंनिया फैथ'वाखै माने डेट फैथ'वाखै नों मा
अ देत फैथ'वाखै
दा इयाव फरेस्ट थार ना फरेस्टार ग्रेदवान मोनना?
अ फरसा ग्रेद वान आरो फरेस गार दंमोन। औ मोननैयावबो बानायदोंमोन। आनिया मिया दंमोन आमफाय थांनाय जायासै।
ओम
ओमफ्राय फरटिनाव मोनसे दं।
औ थांजागोन बेयाव थांबा जेनेबा। आंनिया फिफ्टिनाव दङमोन। जुलाइनि ओम आंबो नायनि समा जायोबा थांसिगोन सम जायाबा थांला।
अ
ओमफ्राय ओरैनो मायबाफोर बेलेग खामानि
बेलेग खामानिथ' ओ बेलेग खामानिथ' जेबो गैथ'वा।
उम
ओ नोंथांमोननि गामियाव जेनबा इदि सरकारि स्कुलफोर दंना गैया?
ओ दोङो जोंनियाव।
औ जेनबा स्टुदेन्ट जायोना?
माने गथ'फोरा जोंनिया गामि दाबनैदो मोनसे स्कुल नालाय माने बाहाय मानसि जासाबो आरो बाहाय जासाबो जाद्रायि नोङा। गामि दाबनैनि जायो। गामि दाबनैदो मोनसे स्कुल ओरैनो ओ दा दोङो नामा टुइन्टि जोनसो ट'टेल माने एसेथ' जाया दानिया
औ औ गासिबो आरो प्राइभेटआवनो होजुबो ना।
उम ओमफ्राय नोंथाङा मा मा साख्रि मावनो ओरैनो गोसो दङो दा?
बिदिथ' जेबो सानथ'वाखै।
मोनबावो आरो ना।
अ जेखोबाबो जेनबा
उम माइबाफोर मावगोन डिभेन्स लाइनाव मोजां मोनोना दिफेन्सनि लाइनाव मोजां मोनगोन ना ना ओरैनो ओ मा होनो
ओ ओरैनोथ' सानोमोन डिफेन्स लाइनाव खिन्थु हाया दस'। हा
डिफेन्सनि लाइनाव मोजां मोनोना ओरैनो थारग्रेट फरग्रेटनि जेनेबा
एसां एसांथ' इदि एसांथ' इदि मोजां मोनद्रायनाय गैया। जेबाबो जायो।
उम मोनबानो जायो आरो ना?
औ
सेखोबाबो जेनेबा।
उम उम
औ दे दे होमबा नोंथां समा जाबाय दोनथ'लायनिसै नामा?
उम दे।
अ नोंथांनिफ्राय मिथिना मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
उम दे खोनादो दे। नेक्स्टआव रायलायफिनसै।
अ जागोन दे नोंथां।